औ नोंथां उम
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
अह मा खामदों दा नोंथाङा?
आंथ' ओरैनो दं नोंथां जेबो मावाखै
औ
नोंथाङालाय मा मावदों? हेलौ
हेलौ हेलौ
आंथ ओरैनो दङ नोंथां
अह नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
नेटाथ' थिगैनो दंमोन नोंथां
अह नोंथांजों मैथा ओंख्रि सं नि बागै सावरायनो हागोन नामा
अह हागोन नोंथां हागोन औ हागोन
अह मैथायाथ' अनेक रोखोमनि दं नालाय नोंथां खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादो नोंथां खोनादों नोंथां
मैथायाथ' मैथा बांगाल, मैथा गोखै, मैथा गोजा दङोना नोंथां
औ-औ नोंगौ नोंथां
मैथाखौ माबायदि मायदि रोखोमनि संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना
अह हागोन नोंथां हागोन
अह बिदिब्ला नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो
अह जागोन नोंथां मैथाखोथ' जोङो नाजों जानो मोजां मोनो बयबो बेथ' बयनिबो फेब्रेटखा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
उम नाजों बयलारजोंबो जायो जों मैथाखौ ओरैनो गोजा मैथा बांगाल मैथा बांगालखौथ' जोङो रुनानैबो जायो ओरैनो
औ
आरो उम माबा बयलारजोंबो जायो बयलारजों जोबोर गोथाव जायो नोंथां औ
उम आंङाथ' खोनानो मोनदों नोंथां मैथाजों नाजों बांसिन गोथाव जायोनो माथो
औ नोंगौ नोंथां
नोंगौ नामा नोंथां आं खोनाना मोनदों आरोना बेबायदिनो होननानै।
ओं नोंथां खोनादो।
अह नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
मावाखै नोंथां।
अ
हो नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
मैथा बांगालखौथ' जोङो बयलारजों जायो होनना मोनथिखाबाय नोंथाङा। आरो बिनि बागैबो नाजोंबो जानो हायो जोङो।
औ नोंथां नंगौ।
औ। आरो ओरैनोथ' जोङो मैथा बांगालखौ अनेख रोखोमजों जाखायो। मैथा बाङा आरो मैथा लिनानै जायो जोङो नाथुरजों ना फिसा फिसाजोंबाबो जोबोर गो थाव जायो आरो नोंथां।
औ नंगौना नोंथां?
अ नोंथाङा मालाबा जाफेरबाय नामा?
आंथ' एसेबां माने जाबाय थाया नोंथां माब्लाबा माब्लाबा जायो खिन्थु आङो संनो रोङ ङा नोंथां। बिनि थाखायनो आङो नोंथांनाव एसे सोंहरनाय जादोंमोन आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ।
आंथ' जोबोर मोजां मोनो। मैथा गोजाबाबो मैथा बांगालबाबो।
औ।
गरमाव सान्दुं गोसायावहाय रुनानै जानो मोजां मोनथारोना।
औ नंगौना नोंथां?
नोंथाङाबो माब्लाबा संनानै जानाय नायलाय
आं मालाबाथ' जानो नाजानायगोन र' खेबसेसो।
अ नोंथांमोननाव बे मैथाफ्रा दंना गैया नोंथां?
मैथायाथ' जौ दङ जोंनियावबो नोंथां मेरल़ा दं मैथा बांगालबो दङ। मैथा गोजा दङ।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ।
अ
खिन्थु आङो संनानैसो जाफेराखै नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ संनायनि आंहा जेबो आइदिया गैया नोंथां।
बाराथ' गोरा नङा।
संनाय खावनायाव आरो नोंथां ना?
औ ओरैनो इजि आरोना बे संनायाथ' जोबोद इजि ओरैनो खानानै जोङो थाव सेराबाबो जायो मालाबा खारैजोंबो जानो हायो जों मैथाखौ। ओ बेनिफाय थावस ना नाफोरखौ एवथ्रमना लानानै थावजों एवथ्रमना लानानैबो संनो हायो बा रुनोबो हायो आरो जों गोसोबायदि जानो हायो।
अ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
उ।
नोंथाङाबो माब्लाबा बिदि रुनानै जानाय नायलाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
औ आरो आं माब्लाबा माब्लाबा ओरै होननायबो खोनायो नोंथां। माथो मैथा बांगालखौ आरो मैथा गोखैखौबो। माथो सयाबिनजोंबो जाजायो होननानै बुंदों मानसिफ्रा।
अ जाजायो नोंथां जाजायो नोंथाङा थिखखौनो खोनादों
औ नंगौना आरो सोरबा सोरबाबो बुङो। ओं। दालिफ्रावबो होनानै जाजायो होन्दों आरो मैथा गोखैखौबो।
अ नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। जायो दालिफ्राव होयोबा एसे खैस्रोब खैस्रोब मोजां जायो नोंथां।
अ नंगौना।
औ नंगौ नोंथां।
माब्लाबा आङो सानसेयावनो खेबसेनो संनाय नायजोबनानै जानोसै नामा सानदों नोंथां।
जानो हागोन जादावबा नोंथाङा जोबोद गोथाव मोननानै संनानै जाफ्लांबाय थागोन नोंथां।
औ नंगौना।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला आं मालाबा नोंखौ आलासि जानाय लिंहरगोन नोंथां खोनासं नोंथां।
औ औ दे खोनादों।
औ माब्लाबा आंनि संनायखौ जानो खेबसे जोंनि न'आव फै। फैबानो जाबाय।
औ औ जागोन नोंथां। माब्लाबा आं थांगोन नोंथां।
औ। ना गोरानफोरजोंबो मालाबा मालाबा गोथाव जायो दांने नोंथां।
जायो नोंथां ना गोरानफोरजोंबो ओंखामफोरखौ माथो खहाब ब्रे लायो।
अ।
उदैयानो आंना थिल थिल जाखायो नोंथां। मैथा बाथोनजों ना गोरानबाथाय।
नंगौना।
हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा संनानै जामारथार खिन्थु जो जोबोद गोथाव जायो।
जागोन दे जागोन नोंथां दे।
औ औ।
जाथारगोन आंबो खेबसेबाबो जानानैसो आङो गारथारगोन नोंथां।
गाव गावबागौल' खेल ना फोराननानै जानाय मैथाजों जायोबा जोबोर गोथावसिन जायो।
औ नंगौना।
औ मोदोम लायसिगोन आरो एखे बारे। गोथावानो माबा थाया।
औ नंगौना।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां।
औ।
मोदोमफ्रु लायो बेना नोंथां‌।
औ दङोब्ला मालाबा आंखौ लेंहरोब्ला आं संनानै जाहोबोनो हागोन नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां दे जागोन आङो नोंखौनो खेबसे लाना फैनांसिगोन मैथाखौ लकेल ना दोनखानोसै बिनि उनाव मैथा खाना दोनसै। मैथा खाखांनानै आरामसे जगार लाना दोनखानोसै। नोंथांखौ आङो
औ औ आराम नाखौ सायनानै आराम सुदो आरामनो थावजों फ्राम फ्राम एवफ्रामनानै आराम दोनदो ओमफाय बिनि उनावहाय मैथाखौ लाखागोन नालाय ओमफाय नाखौ एवथ्रमखांबाथाय मैथाखौ ना एवथ्रमनायावनो होदो ओरैनो दसे खोबना दोन दो‌ आरोमा नोंथां।
अ नंगोना।
औ बेनि उनावनो दसे खोबहाबनानै दै होदो आरो।
अ
दै होखांनानै नोङो दसे खोबहाब खागोन नालाय नोंथां ग्लप ग्लप गोथौ हो आरो आराम थाबै बियो गोथाव औ नंगौ गोथावआनो लाजाखाया माने नोंथां।
उम बिदिब्लाथ' आङो ओंखामखौनो गोगोम जाफ्लांथारगोनदां नोंथां।
नोंथाङा ओंखामखौ एसे बुरजा संफाखानांगोन। नङाबा जानाय नङा।
अ जागोन दे तेमानि बारा लानांगोन नामा नोंथां?
लानांगोन नोंथां लानांगोन।
अ बारा लानांगोन बिदिबाथ' माइरंखौ आङो।
औ औ आंबो थांनाय जागोनना आरो गोगोम जायोबा सानैजों। उदै बुंललायनायदि जानोसैलै नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ। बिदिब्ला नोंथाङा ओ उम समा जाबाय जोंना नोंथां।
औ औ दे नोंथां दे औ दे दे दे औ।